औ नोंथाङा फ्रि दङ?
औ नोंथां दङ।
बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन दे
औ आयदायानो जादों नोंथां दानाय लुनाय
औ
बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै दायो लुयो एबा दानाय लुनाया आथिखालाव दंना गैला बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव दासिमबो गोदो जेरै आइजोफोरा गावनो दानानै गाननाय हुदाया दंमोन बिब्दिनो दासिमबो जोंनि ओनसोलाव बे हुदाया दङ आरो जोङो दानाय लु नाय बुङोब्ला जोङो गिबियावनो खुन्दुंनि गोनांथि जायो जोङो बे खुन्दुंखौ खायसे आइजोखौ जोङो न'आवनो लाथा फिसिनानै बेनिफ्राय खुन्दुं बानायनायखौबो नुदों आरो जोङो लाथानिफ्राय खुन्दुं बानायोब्ला गिबियावनो लाथाखौ फिसिनांग्रोगौ जायो। जोङो बेखौ ओ जेब्ला बियो लाथाया देरो अब्ला गोमोन फैयोब्ला जोङो बेखौ आलादा जायगायाव बा ओ जा थालिर बिलाइ गोमोन बेवहाय जोङो खाथ्रुबनानै हिजों दोननाय जायो आरो। जेब्ला बियो फिथोब खायो अब्ला जोङो बेनि फ्राय लाथाखौ आलादा आरो फिथोबखौ आलादा खालामनाय जायो आरो जोङो फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननो गोनांब्ला गिबियावनो फिथोब खौ जोङो सोमनानै लाग्रोयो बेनि उनाव जोङो फिथोबनिफ्राय आखाइजों एसे एसे खालामनानै खुन्दुं दिहुननाय जायो आरो। औ बेनिफ्राय जोङो खुन्दुं दिहुनोब्ला जोङो बेव खम नुयो आरो थेवबो खायसे खायसेखौल' मावनाय नुयो आरो बेनिफ्रायबो जोङो फुदुं दिहुननानै खायसे आइजो बायदिसिना सि जोम दखना बा गामसा बायदिखौबो दानायखौ नुदों। आरो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो बाजाराव मोननाय खायसे खुन्दुं जेरै ओ पलेसतार बा माथानि खुन्दुं बायदिखौबो जोङो लाबो नायखौ दाफैनायखौ नुदों आरो।
माथानि खुन्दुङा गुरै जायो बेवहाय जोङो बेनिखायनो माइदि बायदिफोरखौबो होनाय नुयो आरो। जोङो बेखौ माइदि होफ्लांनानै गिबियावनो साग्रोना लानाय जायो मुस्रायाव। बेनि उनाव साखांनानै लांगाफोर दानो गोनांब्ला जोङो सोंग्रोनाय जायो गामसा बायदि दानोबाबो जोङो सोंग्रोनाय जायो आरो गिबियाव सोंखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ थुननाय होनो बेखौ थुनो बेनि उनाव जोङो बेखौ दानो थाखाय ओ बायदि आइजेंनि गोनांथि जायो आरो बेवहाय जोङो ओ सोरखि आरो माखु बेफोरबायदिनो बायदि बायदि ओ बेसादनि गो गोनांथि जायो आरो बेयावहाय जोङो खायसे आइजोफोर खौ बायदि आगरबो एरखांनायखौ नुदों जेरैबायदि ओ गोदो हाजो आगर आरो फारेव मैगन ओ बेफोरबायदिनो गोबां ओ मुं दंबोयो बिदिखौ जोङो दासिमबो एरखांनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो खायसे आइजोखौ ओ बेफोरबायदिनो जि जोम दानानै गा गावनि न'खरखौ ओ दैदेनलांनायखौबो नुदों आरो गावनि गोनांथि थिजों लोगोसे न'खरनि गोनांथिखौबो सुफुंनायखौ नुदों आरो
जोङो बेफोरबायदि थाथखाल बायदियाव जोङो दानायनि अनगायैबो जोङो ओ ओ दा गोदान मुगानि मेसिनाव दानाय ओ जि जोम बायदिखौबो नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलाव दासिमबो बे हुदाया दङना
औ जि दानायनि इ सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबाङानो दानानै रां खामायनायखौबो नुगासिनो दं नोंथां बिदिनो जोंना थ'आ जायखिजाया जि दानो थाखाय जोंनो सिगाङावनो खुन्दुं नांग्रोगौ नालाय बे खुन्दुंखौ जोंनि ओनसोलखै एम्फौ लाथानिफ्राय दिहुनना ला लानायखौ नुनो मोनला जि बाजारनि आथिखालाव मोननाय मार साइस बिदिनो माइदि नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो बेखौ बाजारनिफ्रायसो लाबोयो बिदिनो बाजारनिफ्राय लाबोखांनायनि उनाव जोंना सोंग्रोनांगौ नालाय नोंथां बिदिनो सोंनो सोंनायनि सिगांबो जोंना सिगाङावनो थुननांगौ थुनना लाग्रोनांगौ बिदिनो आरोबाव जोंना थुनना लानायावबो जोंनो संफ्लानि गोनांथि जायो बिदिनो सोरखि आरोबाव जेनथेरनि गोनांथि जायो बे नङाब्ला जोंना थुननो हाया बिदिनो सिगावनो लाबोखांनाय जि खुन्दुं बेखौ थुनखांनायनि उनावसो जोंना सोंनायनि थाखाय जायो सोंनो थाखायबो जोंनो दख'नानि थाखाय गोलाव आरो गुवार जायगानि गोनांथि जायो मानो होनोब्ला दख'नायाथ' जोंना गोलाव आरो गुवार जायो नालाय नोंथां बिदिनो गामसा बिहु फालि जि गोजां बोथोराव जों जा उलनि जि बेखौ दानाय समाव जोंना बांद्राय जायगानि गोनांथि जाया मानो होनोब्ला बिसोरो गुसेब जायो आरो बांद्राय गोलाव जाया बिदिनो जायखिजाया जिखौ दायोब्ला जोंना सोंनायानो सिगांग्रो सोंखांनायनि उनावबो जोंना माखासे थुननायनि थुननाय ओ थुनग्रोनांगौ जायो बिदि खानजंजों खाननानै बिदिनो थुनखांनायनि उनावबो जोंना माखासे रासोआव सोनाय खायथा खायनायनाय होननाय दं खायखांनायनि उनावसो जोंना थादाव थिखो फैनो हायो थादाव थि खो फैनायनि उनावसो जोंना जिनि महर होनो हाया आरो नोंथां बिदिनो थादाआव थिखोखांनायनि उनावबो जोंना माखासे आगजुनिबो गोनांथि जाबावो माखु बिदिनो बालेब आरि आरो नोंथां बिदिनो जोंना थाथनि अनगायैबो जोंनाथ' सालखुन्थायानो गोनांथार नालाय नोंथां बे सालखुन्थाखौ जोंनि ओनसोलखौ खायसे खायसेया दंफांनि दानो आरो खायसेया औवानि दानो आरो खायसे सेया न'निनो जि गय बिफां बिनिफ्रायबो दाननानै लानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो गावबा गाव सुबिदाखौ नायनानै जोंनि ओनसोलखै बानायखौ बानायना ला नायखौ नुगासिनो दखनायाव खायसे खायसेया जोंनि ओनसोलखौ सिगांनिनो जि आगर बेखौबो होबोगासिनो दं आरो खायसेया गोदान मुगानि जि आगर ओंखारगासिनो दं बेखौ होनानैबो दानायखौ नुदों आरो नोंथां सिगांनि जि सोलिबोनाय आगर होनोब्ला जोङो आगर गुबैखौ लानो हायो खासि हाथाइ बिदिनो खांखिरार आगर फारौ मेगन आगर गुबै बेफोरनो जोंनि ओनसोलखै सोलिबोगासिनो दं आरो नोंथां
औ
दखना दख'नानि आगर होनोब्ला बेफोरनो जोंना आरो गामसानि फारसे बुङो थाङोबा जोंना ओ गामसानि गाबा जोंनाथ' गोथाङानो गुबै आरोबाव बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलखै माखासे गुफुर गाबनि आरो आवजार गाबनि दानायबो नुनो मोनो आरो गामसानि आगर होनोबाथ' जोंना हाज जो आगरानो गुबै
औ
गामसायावथ' जोङो गुबुन आगर होनो हाया नालाय नोंथां बिनिखायनो जोंनि ओनसोलखै हाजो आगरखौनो होनानै दानायखौ नुबोगासिनो दं आरो नोंथां बिनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलखै बिहु फालि बेखौबो दानाय नुनो मोनो बिहु फालिनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना बिहु फालिया गुफुर गाबनि आरो गोजा गाबनियानो गाहाय जोंनि ओनसोलखै आरो नोंथां बिहु फालि दानायावथ' जोंना बांद्राय जायगानिबो गोनांथि जाया आरो बेयाव खुन्दुआबो बांद्राय नाङा आरो नोंथां मानो होनोब्ला बिहु फालियाथ' जोंना गुसेब आरो गुसुं जायो नालाय नोंथां बिनि अनगायैबो जोंनिनो जि नेरसोनथि महर आर'नाइ बेखौबो जोंनि ओनसोलखै दानानै फानबोनायखौ नुगासिनो दं मानो होनोब्ला गोबाङानो रांखावरिनि थाखाय दानानै फानबोगासिनो दं आरो खायसेया न'निनो जि नांगौ बिनि थाखाय दानानै फाननायखौ नुदों आरो नों थां आर'नाइनि फारसे बुंनो थाङोबा जोंना आर'नायावबो हाजो आगरानो गुबै मानो होनोब्ला जोंना आर'नाइनि आगरखौबो जोङो गुबुन महर होनो हाया नालाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बाय दियै आर'नाइनि ओ गाब होनोबा जोंना गोथां गाबनिखौनो बांसिन दानायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोंनि ओनसोलखै गोबाङानो गोबां आइजोफोरानो गाव गावबा गावनि न'खरनि थाखाय आरो रांखावरिनि जेंना हाखौ सुफुंनो थाखाय जि दानानै फानबोनायखौ नुबोगासिनो दं आरो नोंथां।
औ
बिदिनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव दख'नानि अनगायै गुबुन गुबुन जि बेफोरखौ माबोरै दायो एबा रांखावरिनि थाखाय दायो नानै फानासिनो दं नामा नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जेरै फोरमायदों बेबायदियैनो सि जोम बा दखनानि अनगायै बेबायायदि जेरै गामसाफोरखौबो दानायखौ नुयो आरो आरो जोङो उलसि आरो बायदि जोङो बिहान फालि आरो आर'नाइ बायदिखौबो दायो आरो जोङो गामसाखौ नोंथाङा जेरै फोरमायदों गोथां गाबनि आरो गुफुर बायदि बिदिखौ दानायखौ नुयो आरो आरो जोङो बांसिन थेवबो गोथां गाबनिखौ दानायखौ नुदों आरो। ओ बेनि अनगा यैबो जोङो बिहान फालि बायदिखौबो दानाय नुदों बिहान फालियाथ' गुफुरानो जाखायो बांसिनानो आरो बेवहाय गोज्जा आवथि बायदिखौबो दानायखौ नुदों आरो। जोङो खायसे आयजोफोरखौ जोङो जि जोम दानानै बेनो जोङो न'खरखौ सोलिबोनायखौबो नुदों आरो खायसेखौ बाजारफोराव जोङो बे हि जोम दानानै ल लांनानै बाजाराव फानहैनानै गावनि राङारि आंखालखौ खौ सुफुंनायखौबो नुदों आरो नोंथां।
औ
अ
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।